हेल'।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां औ।
ओ बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिमबो।
अह बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोन नामा?
औ नोंथाङा ओ सावरायजागोन दे बिदिब्ला बुंदो मा आयदानि सायाव सावरायनो।
अह बिदिब्ला जोङो सोलोंथाइनि आयदा लानानैनो दसे सम सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
ओह दा बे समाव आंनो सोलोंथाइनि जि आयदा बे आयदानि सायावनो नोंथांनि सिगाङाव एसे बिबुंथिखौ लाखिग्रोनोसै।
औ नोंथां।
ओ दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' ओ जोंनि जिउनि बयनिख्रुइबो ओ देरसिन मोनसे बे सोलोंथाइ एबा बाहागो जाय सोलोंथाइया जोंनि जिउ दानायाव एबा जिउ संसाराव जोबोर गोनां थार होननानै ओ दिनै जोंनि गोबां ओ मानसि फोरानो दिनै सोलोंथाइ बिथिंजों दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां माने गामि ओनसोलफोराव ओ आगोलनि दिनफोराव जोङो सोलोंथाइफोरखौ लानायखौ नुनो मोनामोन। गोबां माने जोंनि बर' सुबुंफोरा सोलोंथाइनि आंखालमोन एबा नांगौ बायदियै सोलोंथाइखौ लानो हायामोन आरो सोलोंथाइखौ लानो जोङो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो गोनां जायोमोन जेरैहाय जोंनि खाथि खाला माने बेबायदि फरायसालिफोर गैयैनि जाहोनाव माने गोजां गोजान गोजान जायगायाव थांनानैबो फरायसालिफोराव थांनानै सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन। आथिखालनि समफोराव जेरैहाय जोंनि गामि ओ गामि खाथि थियावनो बा गामि गंसेयावनो मोनसे फरायसालि जेरैहाय बेबायदि फरायसालि गायसननायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय खाथि खाला गासिबो म फरायसा जायनि जाहोनाव जोंनि जोंनि न'खरनि गासैबो एबा जोंनि गामिनि फरायसालिफोराव थांनानै सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो। दिनै ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जोङो जोबोद गोसो होनांगौ जों गासैबो रायजो फोरखौनो नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाय नङाब्ला जों जिउआव जेबोआनो जाया बे खोथाखौ जोङो मिथिनो मोनो।
औ।
बेहाय जोंनो जोङो सोलोंथाइखौ माने साख्रि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोङो सोलोंथाइखौ लानाय जाया ब्लाबो जिउ थांना थानो जिउआव थांना थानोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जानानै फैदों। जेरैहाय ओ जोङो फालांगि खालामनोब्लाबो सोलोंथाइ नांगौ। बायदिसिना माने ओ बेरायनो थाङोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ दावबायनो थाङोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ न'खर संसार दानायावबो जोङो सोलोंथाइ मोनाब्ला जोंहा माने बेबायदि न'खर संसार दानायफोरा एसे माने बेले बेजे जानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जिउनि माने मोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जि थांना थानाय बे जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। दा सोलोंथाइखौ आथिखालनि जुगाव सोरखारफोराबो गोबां जिखिनि ओ सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय माने ओ जोंहा सोलोंथाइ सिङाव माने गथ'फोरखौ लानानै जेरैहाय जाय बिथांमोना फरायसालिफोराव जे ओ मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारोब्ला माने फार्स्ट डिभिजन मोनोब्ला बा पारसेन्ट वाइसाव नायनानै बिथांमोननो बिथांमोननो लेपटप बायदिसिना स्कुटि बायदि राननायखौ जों दिनैनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो नुनो मोनो‌। नाथाय गोदो गोदाय बेफोरबायदि सोरखारनि जिखिनि ओ लानाय जि जिखिनि हाबाफारि बा ओ सोलोंथाइ बा फरायसा फरायसुलिफोरखौ दावगाहोलांनाय जि खिनि हाबाफारि बेफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफोराव जोङो नुनो मोनामोन आरो गोदो गोदायनि समाव जों गामि ओनसोलाव जोबोद बेखिनि माने गोबां ओ बिबांनि लेखा फरा रोङि फोरखौ जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय गामि ओनसोलाव माने द'जि स्निजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो लेखा रोङामोन जाहोना बेनोमोन गोदोनि दिनफोराव माने सोलोंथाइ बिथिंखौ माने एसेबां गोसो होनाय नुनो मोनामोन आरो गोदोनि समफोराव एबा गोदो गोदायनि समाव आबै आबौनि समफोराव माने ओ सोलोंथाइ गैयालाबासिनो संसारखौ ओ जाबोदोंमोन एबा जों इयुन संसारखौ दैदेनबोदोंमोन। दा नाथाय आथिखालनि समफोराव एबा दानि जुगाव जोङो मोनथिनो मोनबायदि जोंहा सोलोंथाइ गैयाबोला जेबो खामानि जाया जेरैहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुनजों थगायजानो गोनां जायो जोङो गुबुन जायगायाव दावबायहैनो हाया जायो बेफार फालांगि खालामनो हाया जायो। सासे मोन मोजां मानसिजों जों रायज्लायनो साहस गैया जायो। ओ खायसे बाथ्रा एबा गियानफोरखौ जों बेखौनो मोनै जायो बे लेखायै माने आथिखालनि समफोराव बेफोर खोथाखौ गासैखौबो बुजिनानै आथिखालनि समफोराव माने सोलोंथाइ बिथिंखौ ओरैबायसा गो सो होदों जायनि जाहोनाव दिनैनि थासारिया एबा आथिखालनि समफोराव सोलोंथाइखौ जोङो गोबां ओ मानसिफोरखौनो लानाय नुनो मोनो एबा गोबां ओ जौगा थाखोनि सोलोंथाइखौ जों लानो मोनो।
औ।
गोदो गोदायनि जाय ओ गोदो गोदायनि सोलोंथाइ गैयि जाय बिमा बिफाफोर ओ बिथांमोनाथ' गावसोरनि जिउ संसारखौ माने सोलोंथाइ गैयिजोंनो हेंगार हरबाय बेबायदिनो खुनुरुखुमैब्लाबो बिथांमोना न'खरखौ दैदेनबो बाय गोदो गोदायनिफ्राय। नाथाय आथिखालनि समफोराव जे बि थांमोनाबो बुजिना मोनबाय ओ जे गावसोर जि सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय बा जाम्बा जाम्बि जानायनि थाखाय जे गोबां दुखु खस्थ' सहायबोनांदों बेखिनि बाथ्राखौ बेखिनि बाथ्राखौ सानखांनानै बिथांमोनाबो दिनै गावबागाव गावनि गथ'फोरखौ मान जौगाहोनो बेसेबांबा नाजाथाबनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बिब्लाबो गावसिनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ बिथिाइङाव नोजोर होनाय जेरैहाय सानफ्रोमबो फरायसालियाव हेंगार हरनाय सानफ्रोमबो माने थांनायनि फैनायनि खौरां लानाय आरो फोरोंगिरिफोरजों सावरायहैनाय बेबायदि खामानि बेबायदि ओ माने ओ जि बेबायदिखिनि जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै मोन्थिनो मोनो आरो गासैबो जोंनि गामि ओनसोलनि गासैबो दिनैनि सानावहाय जों नुनो मोनामा, गावबा गावनि गथ'फोरखौ माने सोलोंथाइ होथारनांगौ एबा सोलोंथाइ होथारनांगोन बेखिनि साननायखौ जों नुनो मोनो। दा बे समाव नोंथांनिसिमबो आङो फंनैसो बिबुंथिखौ ओ मोनथि नो लुबैदों जे नोंथांमोना खोलावबो ओ बेबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव ओ जेरैहाय जोंनि ओ समाज जिबि एबा ओ समाजो समाजनि जि नेमखान्थि बायदियै जिखिनि जोंहा फरायसुलिफोर दङ गामि ओनसोलाव बा बैफोरबायदि फरायसाफोरखौनो गामि ओनसोलनिफ्रायबो माफा माबाबाफोर ओ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाबफोर होनायखौ नुनो मोनदों नामा? बेनि बागै
नंगौ थारैनो ओ थारैनो बुंनो थाङोब्ला माने सोलोंथाइ होनब्ला जोंहा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय माने सानफ्रोमबोनि जिउ बा सानफ्रोमबोनि बेफार फालांगि बा बहाबा दावबायनायावबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरोना। सोलोंथाइया जोंनि मोनफ्रोमबो आयदायावनो गोनांथि जानानै फैबाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांनाय बाद बिदिनोबा नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बेफोर बाथ्राफोर बाथ्राफोरा माने ओ बेब ओ थारैनो सैथो आरो ना। थाङोब्ला ओ जेरैहाय जोंहा गोदो गोदाय समाव जोङो ओ खायफा ओ बांसिनानो माने सोलोंथाइ लायाबा सोलोंथाइ लायालासेनो बिसोरनि जिउआबा ओरैनो माने थांबाय आरोना, आथिखालाव जोंहा माने दा गोबां बेफार फालांगि बा सासे बहाबा दावबायनो थाङो जोङो ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गोनांथार आरो ना बुंनो थाङोब्ला।
नगौ नंगौ औ।
औ जेरैहाय जोङो ओ साननो थाङोबा जेरै जों गोदो गोदाय समावहाय जोंहा सोलोंथाइ लानो सुबिदा गैयामोन बा बेफोरबायदिनो जों फरायसालिफोरनिबो आंखाल जायोमोन बा आथिखालाव जोंहा बेफोरबायदि जेबो गोनांथि गैया आरोना। जेनोबा जोंहा आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि हा जोंनि खाथि खाथि ओनसोलफोरावबा जेनोबा फरायसालि दङ। गोदो गोदाय समावथ' जों बहाबा बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानो मोनामोन बा गोदो गोदाय जों बहाबा हाग्रा बारि बा बेफोरबाददि दंफां सायाफोराव बा रिसि बेफोरनाव जोङो माने सोलोंथाइखौ लानो थाङोबा अबेबा न' बेफोरावसो लानो थाङोमोन होनना मिथिनो मोनो आरोना। ओ आथिखालावथ' जों बुंनो थाङोबा गोबां जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावनो जों गोबां फरायसालि दङबा आथिखालाव जोङो बेफोर फरायसालिफोराव बा बेसेन नाङा जासेनो बा बेसेन नाङा लासे सेननि बिजाब मोनोबा बेफोरबायदि गोबां मुं थिसननोबो हायो आरोना। जेबो बेफोर रांनि गोनांथि जाया बे बिदिनो जों माने गाव गाव गाव सोलोंथाइ लानो हायोबा बेफोरबाय जोङो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां जों गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हायोबा जोंनो दावबायनो गोनां जायो जेरै ओ गोबां ओ गोबां फरायसाफोरा आथिखालाव माने बे ओ बे जोंनि खाथि फरायनायनि अनगायै माने गोबां मा गोजान गोजान जायगाफोराव गोबां गुबुन गुबुन कर्स लायोबा बेफोरो जेरैहाय डक्टर इन्जिनियारिं बा बेफोरबादिनो गोबां ओ कर्स लायो आरो ना बैसोरो माने गोजान गोजान जायगाफोराव फरायनो थाहैयो बा फरायनो थाङो माने आथिखालाव सोलोंथाया गोबां सुबिदा आरो ना? ओ बुंनो थाङोबा आथिखालाव फरायसालियाव फरायनानैबो गोबां सुबिदा मोनोबा सोलोंथाइ लानायनि ओ जेरै गोबां जोङो जेरैहाय जोङो ओ खम समनि गेजेराव बेसेन नाङालासे फरायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो फरायसालियाव ओ गोदो गोदायथ' फरायसालिफोराव सोलोंथाइ लायोब्लाबो माने जोङो बांसिन डेक्स्स बेन्स गैयाबा हाफोराव जिरायनानै बा बेफोरबायदि कार्पेट बा बस्था बेफोरदि लांनानै जोङो जिरनानै फरायोमोन आरोना बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंहा दा आथिखालावथ' जोंहा डेक्स बेन्स बेफोरावनो जोङो जनानै गोसोबादि फरायनो हायोबा आथिखालाव जोंहा गोबां सरखार सरकारा जोंनो पाक्का बायदिसिना बेजों लोगोसे जोंहा माने जों फरायसाफोरनो सोलोंथाइ लानायाव बा जेन थाबायनानै थाङा बेनि थाखायबो माने सरकारा जोंनो साइकेलफोरबो होनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेजों लोगोसे जेरै रां अनसुंथाइ अनसुंथाइ बा बेफोरजों लोगोसे जोंहा गाननाय जोमनायखौबो होनाय मोनो। होनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जोंहा आरोहाय बेबादिनो जोंहा फोरोंगिरि उफ्रा बा बेफोरबायाददिनो फरायसालिफोराव गोबां स्कुल हाबथा बा बेफोरबायदिबो खुंनाय जायो गोबां गियान गियानफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो जेरैहाय जोङो सासे मानसियाहाय सासे फरायसाया मा मायाव रोंगो रोंना दङ बा रोंगौथि दङ बेहा माने गोबां थायो जेरैहाय जोङो खारनाय बादायलायनाय खेला दुला थुनलाइयारि बादाय जायनाय जेरै मोसानाय बेफोरो जाने खन्थाइ आवरायनाय बादायज्लायनाय हरखाब बुंनाय बेफोरो जोंहा माने गोबां ओ आवगायनानै थायो बा बेफोरखौ खायसा जोङो माने रोंगौथिखौ मिथिनो थाखाय जों माने फरायसालि हाबथाबा बेफोरनो स्कुल खुंनानै होनाय जायो आरो ना फरायसाफोरनो
नंगौ नंगौ थारैनो
औ ओ बेबादिनो जोङो सोलोंथाइ लानायनिफ्राय बा आथिखालाव गोबां गियान मोननो हायो जेरै जोङो सोलोंथाइल' नङा बेनिफ्राय जों गोबां उफेरा गियान मोनो मोननो हायो जेनै खारनाय बारनाय बेफोरखौ मिथिनो हायो बेजों लोगोसे माने जोंहा सोलोंथाइया आथिखालाव जोबोर गोनांथि जाना फैयोबा जोंनि बे आथिखालनि जुगाव जोङो सोलोंथाइ नङाबो जायाबा जों बे फालांगियानो जा गोबां गेदेर गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायनो थांब्लाबो आथिखालाव माने सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरोना। जेरैहाय जोङो बे सोलोंनायनि गेजेरजों जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनो हायो आरो। ओ थिग बेबादिनो जोंहा गोदो गोदाय समावथ' जों बुंनो थांबा जेनेबा आंखाल मोनबा जों सोलोंथाइ नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ मोननानै बा खायफा खायफा सुबुङाबा सोलोंथाइ बांसिनै माने ओ दाइन बा गु बेफोरदि थाखोसिमल' बांसिन फरायनायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन आरो ना आथिखालावथ' जोङो गोबां गिदिर गिदिर बा बेफोरबायदिनो ओ गोबां गिदिर गिदिर फरायनायखौ जोङो नुनो मोन बै आरो बुंनो थाङोब्ला। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव माने नानै गेजेरजोंबो सासे मोजां फरायसा बा बेफोरबायदिनो गेजेरजोंबो जों माने सासे जायगाया बेफोरबायदि जि थाखोनि ओ जोबथा आनजादखौ माने मोजां उथ्रिसारबाबो बियो गुबुन गुबुन ओ गुब गोजान गोजान फरायसालियाव फरायनो थाखाय ओ बेसेन नाङै ओ मुं थिसनो गोबां बेफोरबादि ओ रांखावरिया ज बा गोजान जायगाफोराव बियो ओ एबा एसे एनै राङावनो बियो माने गोबां सरखारनिफ्राय बिहोमा मोननानै बा बि बियो बेबो गोजान गोजान फरायनो थाहैनो हायो आरोना गोबां जौखोन्दो लानानै मोजां रिजाल्ट खालामबा बेफोर बेफोरबायादि नुनो मोनो आरो। ओ बुंनो थाङोबा थिग बेबायदिनो सोलोंथाया जोंनि जिउआव बा
माने बुंनो नांगोन आरोना। जों फारफ्रोमथिंबो दावगानो थाखाय आथिखालाव माने सोलोंथाया जोंनि जिउआव गोनांथार आरो।
औ औ नोंथांनो नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नांगौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो आगोलनि आरो सोलोंथाइ आरो दिनैनि बा आथिखालनि सोलोंथाइयाव जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदो जोंनि दिनफोराव सोलोंथाइ लानोब्ला जों माने जोबोर खस्थ' जायोमोन जेरैहाय जोंहा फरायसालि जिरायग्रा देक्स बेन्स जों फरायसालियाव थाबायना थांनो गोनां जायोमोन आथिखालनि समफोराव माने फरायसाफोरखौ मोजाङै फरायहोनो थाखायनो फराय नोजोर होनानै आथिखालाव सरखाराबो माने गोबां फरायसाफोरनो जेरैहाय साइकेल राननाय बेबायदि नो बायदिसिना